अ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ गोजोन मोनाबलि
नों खोथा खोथानि सायाव औ नोंथांजोंनो आं कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय - मोनसे गोनांथार खोथानि सायाव सावरायनो होनासहरदोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन
औ हागोन
नोंथां औ नंगौ जोंनि ओ बे सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला नोंथाङाथ मिथिखागौ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मानो नांगौ गौ बिनि सोमोन्दै नोंथांजों आं रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा माबायदि सोलों गोहोम गोग्लैयो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होनो हागोन ना
उम उम हागोन हागोन।
सोलोंथाइ लाना औ सोलोंथाइ लाना लानाया समाजाव मा मा सोलायनाय लाबोगोन बिनि बागै आं बुंनो सानदों। सोलोंथाइ लाना जों जोंनि समाजाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय दा। ओ सोलोंथाइ लानायजों जोङो समाजाव हौवा हिन्जावनि फारागथि खालामनायखौबो गोमालांबाय होननानै नुनो मोनो। सिगांनि समावहाय गोदो गो दायहाय जोङो नुनो मोनोमोनदि हिनजावसा गथखौहाय माबा फरायसालियाव हगारामोन मानोना फरायनाय हिनजावसा गथ'फोरा फरायना जेबो माबा गैया बिदि होनोमोन आरोना। न' न'आव खामानि मावनांगौ मानांगौ बिदिल'मोन हिनजावसाया फरायना फरायनो मानोना हिनजावसाखौलाय बिलाइ हरखागोनसै बेखायनो फोरोङामोन बिदि साननाय दंमोन गोदोनि मानसिफोरनि माबायाव दा सोलोंथाइ लानानै मानसिफ्रा बिमाबिफाफ्रा फिसा हिनजाव खौसो फिसा हिनजाव आरो फिसा हौवानि गेजेर जेबो फारागथि खालामला सानैखौबो समानैनो फोरोङो आरो नुनो मोन दोंदि दानिआथि खालाव समाजावहाय हिनजावसाफ्रा हौवासाफोरनिफ्रायबो मेरला आगायलांबाय। होननानै नुनो मोनदों आरो ना आरो गोदोनि सम नुनो मोनो मोनादि देहा फाहामसालिबाव जेब्ला सासे हिनजावा सासे बिमाया हिनजावसा फिसाखौ जोनोम होयोब्ला बिनि न'खरनि मानसिफ्रा एबा बिनि बिहाव बिखुनजो एबा फिसाइफोरा रा हिनजावसा गथ'फाल जायोब्ला बे गथ'खौ जायगायावनो बुथारनाय मानायनि बिराद जाथाय खोनानो मोन दों गोदोनिफ्रायनो बिराद जाबोदों बे जाथाया दा बेफोरबो बन्द' जालांनो हमाय आरोहाय सासे सासे बिमाया हौवासा गथ' होनो हायाब्ला बे बिमाखौबो बुथारो मायो होननानैबो बिराद खोनानो मोनोमोन दा सोलों थाइ लानानै बिसोरबो सोलायनो हमबाय दा जोङो दानि जुगावहाय जोङो जेन'बा सासे न'खराव मोनसे न'खराव गथ' जायोब्ला हिनजावसा गथ' जायोब्ला लक्ष्मि जादों होननानैसो खुसि जायो। यो गोदोनि समाव बिदि नङामोन गोदोनि समावथ' हौवासा गथ'ल' नांगौ होननानै मायोमोन दानि जुग गाव बिदि नंला आरोना दा बेफोर फारागथिखौ नुनो मोनबाय हिनजाव हौवानि गे गेजेराव आरो दंबावो गावनाव आब्रुथि लाबोनो हायो सोलोंथाइ लानानै जों गाव गावनि आब्रुथिखौ लाबोनो हायो। गावनाव फोथायनायखौबो जों दा सोलों थाइ लानानै जों गाव गाव मा खालामबा गावनाव मा मोजां जागोन बेफोरखौबो जों नुनो मोनबाय। लोगोसे जों उन्दै समाव हाबा बिलाइनाय खौबो बिराद नुनो मोनोमोन उन्दै समावनो गोदोहाय ओ फरायालासेनो फराइसालियाव थाङालासेनो गथ'फोरखौ उन्दै समावनो बिलाइ हरोमोन। बिदिनो हाबा जाहोयोमोन मायोमोन दानि समाव बे सोलोंथाइ लानानै दा जों बेफोरखौबो दानि बिमा बिफाफ्रा बिदि खालामला मानोना फरायसालियाव हगार हर गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो नाजायो हाजासे गथ'फोरखौ गावनि आथिङाव गसंहोनो नाजायो। गोदोनि समावहाय बिदि जेबो गैयामोन दा मोजां सोलोंथाइ लानानै बेफोरबो सोलाय हमनो सोलायलांनो हाबाय आरोना। हारियारि फोर थिखौबो जों गोदोनि समाव बिराद नुनो मोनोमोन बर' हारसा बेफोरबायदिनि बिराद फारागथि नुनो मोनोमोन जों गावजों गावनो बुलायलायनाय दानथारलायनाय सुथारलायनाय जों मेला जाबोदों जों मोनथिनो मोनगौ बिफोरखौ मिथियाबो जानो हागौ मफ्रायहाय जोङो दा सोलोंथाइ लानानैहाय जोङो मोजां कलेज ज' कलेज इउनिभारसिटि स्कुलाव जोङो गासिबो हारिनि लोगोफोरखौ लोगो मोननानै सुबुंफोर खौलोगो मोननानै जों बयजोंबो लोगो जानानै थायो मिलायलायनानै थायो जों बिदिनो रावखौबो बासिलायादि बियो बेलेग धोरोमनिसो बा बेलेग जाथिनिसो होनानै दा जों बासिलायनाया बिदिया गैला दा गोदोनि सम समावल बेफोर जायोमोन दानियाव जों बयबो लोगो जानानैसो थायो बिसोर फराय सोलोंथाइ लानानै बिसोरो गोमालांनो हमबाय आरोना आरो आन्दो फोथायनायाबो खम जालांनो हमबाय मानोना गोदोनि समाव बिराद आन्दो फोथायनाय दंमोन दानि समाव बेफोरखौ नुनो मोनला सोलोंथाइ लाना जों बिगियान आरो बिरान्दिमिनखौ आवबो गोदोनिफ्रायनो मेरला सोलायनाय नुनो नुनो मोनबाय जेरैहाय जोङो गोदोनि समाव जों बहायबा थांनो बा जोङो गारि मथर गैयामोन जोङो थाबायनानैसो थांनांगौमोन एबां मेरला गोजान जेनेबा गोजान थांनो थाखाय जोङो गारि मथर गैया जों साननै गाहाम थाबायनानैसो सहैयोमोन बे जायगायावनो दा जों सोलोंथाइ लानानै एबा बिगियानजों बिगियाननि मदद जों जेनेबा गोजानाव थांनोबा जों गारि मथरजों जोङो दै लाग्रा समखौ जों दा सानसेयावनो फोजोबनो हाबाय ला स सहैनो हा हाबाय आरोना आरोबाव जोङो गोदोनि समाव जेनेबा जोङो जोंनि सोरबा नखरनि मानसि एबा जोंनि बिमा बिफा एबा फिसा फिसौ मानो जा गोजानाव थानायजों जोङो रायलायनो हायामोन दानि जुगाव जोङो मबाइलनि हेफाजाबजों जोङो फन खालाम खालामलायनानै रायलायनो हायो जेसेबांखि गोजानाव थाया माने जों खबर लानो हायो जों नुलायनो हायो गोजानावबाबो इनोस सै आरोना आं बेनो बुंनो सानो सोलोंथायखौ लानानैनो बि‌ बिफोरनो सोलायनाय लाबोनो हाबाय आरोना जों समाजाव नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा बिनि बागै
औ नोंथां आंबो नोंथांनि बुंनायाबो रोखा रोखायानो मा होनो सोलोंथाइ होनना बुङोबा जोंनि जिउआव मोनसे गोनांथार मोनसे बाहागो आरो जिउनि नङा होनबा नोंथां औ सोलोंथाइयानो जाबाय सुबुं माहारिनि जिउ दानाय गाव सोलोंथाइजोंनो गावनि ओ मा होनो ओ रोंगौथिफोरखौ मा दिन्थिनो हायो जेरै सोलोंथाय लानानैनो गावनि नांगौ जानाय गोनांथिफोरखौ जोङो सुफुंना लानो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों हमना ला नोङो‌ ओ माबा मोनसे नोङो गावनि गो ओ‌‌ गोनांथिखोसो जुग ओ गुबुननो फोरमायनो नांगौब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनो हायो जेरै सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो रावफोरखौ बुंनो हायो ओ फोरबो फोरमायनो हायो गुबुननो लिरनानैबो फोरमायनो हायो नङा होमबा नोंथां नोंथां औ थिग बेबायदिनो औ थिग बेबायदिनो दिनो ओ जोंनि समाजाव सोलोंथाइ या समाज दानायाव सोलोंथाइया मोनसे गोनांथार मोनसे बाहागो होननानै जों बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ लाब्लासो मा होनो सुबुङा मा होनो गाव गावनिख्रुइ एबा ओ समाजाव मोनसे ओ मा होनो गुड ससाइटि होनना बुङो बेखौ मोनसे गोख्रों ससाइटिखौ दा नो हायो आरो जायनि थाखाय जोंनो मा नांगौ सोलोंथाइ नांगौ सोलोंथाइनि गेजेरजों मा होनो मोनसे समाज एबा मोनसे हारि एबा खाथिनि मोनसे माबाखौ मा होनो ओ मोनसे समाजारि जेंनाफोरखौ मा सुस्रांनो हायो मा होनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गामियाव जानाय मोनसे जायखिजाया खैफोद हमना ला ओ खैफोद बेफोरखौ मा होनो ओ सु सुस्रांनाय आरो। ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलोंथाइ लाब्लासो ओ मा होनो
समाजाव जानाय जेंना आरो जेंथिफोरखौबो बोस्रांनो हायो जेरै समाजनि जौगानाय खामानि ओ समाजनि ओ समाजाव गोग्लैसोन थानाय समाजखौ मा होनो फोजाखांनो हायो एबा सांग्रांथि लाबोनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव बो मा होन समाजाव सोलोंथया गोनांथार आरो मा होनो। जेरै सोलोंथाइ दावगानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बुंदों बिरोंदामिन जौगानाय औ नंगौ बेथ सैथो खोथा जेरै सोलोंथाइया जेसेबांनो दावगादों एसबांनो मा होनो जोंनाव ओ बिरोंदामिन एबा गोदान गोदान टेक्नलजिफोरा फैदों बेफोर जादों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सोलोंथाइ गैयामोनब्ला बेफोर टेक्नलजि एबा बिरोंदामिना जौगानाय नङामोन जायनि थाखाय दिनै जोङो मुलुग नि ओ मुंदांखा हादोर एबा जौगानाय हादोरफोरा जेरै चाइना आमेरिका इफोरखौ मा होनो सोलोंथाइ दावगानायनि थाखायसो मा मा जानो बिसोरबो ओ दावगानो हादों एबा मोनसे गावनि ओ मुलुगाव गावनि हादोरनि मुंखौ सिनायथिनो हादों जेरै मा होनो सोलोंथाइनि गेजेरजों बिथांमोन बिथांमोना गोदान गोदान बिरोंदामिन एबा टेक्नलजि बेफोरबायदिखौ मा होनो जुग जौगाखांहोदों सोलोंथाइनि गेजेरजों जेरै ओ मा होनो ओ समाजारि एबा मोखां बिजाब जेरै हवाटसेएप सातजपि बेफोरो सोलोंथाइ जौगानायनि थाखायसो बे बे टेक्नलजिफोरा फैदों जेरै ए आइ ए आइआबो जादों। बिनि सोलोंथाइ जौगानायनि थाखायनो सोलोंथाइखौ जोङो मोनसे ओ गोनांथि बाहागो हिसाब लानानै जोङो दावगा होनाय लाम खामानि मावनो हादों जेरै जों दा ए आइ आव मा होनो माबा मोनसे सोंथिफोर सोङोब्ला मा होनो गोख्रैयोनो बिनि सोंनायखौ बे जेबो सानना ला हबानो बुथुमनानै ओ जेरै ससियेल मिडिया सोरबा ओ ससियेल मिडियाफ्राव मोजाङै पस्ट होनाय एबा इन्सटाग्रामफ्राव लिरनाय टुइटारफोराव होनाय मोनसे मोजां मोजां पस एबा फोसावनायनि रादाब फोसावनाय बेफोरनि जोहैनो मा खारथिखौ बुथुमनानै बे मा होनो जोंनो सों सोंनायनि फिननायखौ होनो हादों आरो। बेफोर जादों गासैबो सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय जाजोबदों आरो जेरै दा आमेरिकाफोराबो मा होनो ओ अख्रां सायाव बिजिरसंनाय जेरै रकेट जों अखाफोरसिम दावबायहैनाय मंगल ग्रह जि थांनाय मिसन जेरै स्पेस एक्स होनना बुङो इलनमार्सनि बेफोरो मा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो दावगानो हादों सोलोंथाइनि गेजेरजों दिनै मा होनो बिरोंदामिन जेरै साइन्स होनना बुङो जोङो बेफोरनि ओ माबे बांदों आरो बिनि थाखायनो मा होनो ओ बेफोर फैदों आरो जेरै जोंनो नोंथाङा बुंदों गोदो बुंदोंमोन ओ माबा मोनसे एसे गोजानाव थांनांगौबा जेरै गुवाहाटिबो थांनांगौबा ओ मा होनो ओ बरपेटाफोर थांनो गोनां जायोबा मानोथो गोदो ताबिनासो थाङोमोन बे ताबिना थांनायाव साननै बा सान थाम सानब्रै गाहाम लायोमोन मालाबा गराइ गारिजों मालाबा मोस सौ गारिजों थाङोमोन ओ बेफोर दा ना नाथाय जों मा नै थाम घन्टानि गेजेराव दा गुवाहाटि मोनहैनो हायो जोङो नङा होमबा नोंथां बेफोर जादों सोलोंथाइ एबा सोलोंथाइनि गेजेरजों बिरोंदामिन जौगानाय फैनायनि थाखायनो मा होनो बेफोरो ओ साननै सानथामाव मोनहैनाया जेरै थामनै घन्टायावनो मोनहैनो हानाय सुबिदाया मोनदों आरो जों बेफोर जाबाय बिरोंदामिन जौगानाय साइन्स एन्ड टेक्नलजि जौगानायनि थाखायनो जादों आरो नोंथां आरो आरो बुंदों जों दिनै मबाइल मबाइलाबो जाबाय बेनो दा माने जौगानाय फैदों जेरै गुबुन जायगायाव थानाय ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंजों फोनांजाबनो थाखाय एबा ओ खौरां लानो लानाय नि थाखाय जों मा मबाइल बाहायो बे मबाइलाबो जादों बिरोंदामिन एबा सोलोंथाइ जौगानायनि थाखायसो जादों नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोंनि समाजाव समाजाव जानाय गासैबो हाबाफारि एबा माबाफोरखौ मा होनो ओ गासैबो बिथिं आनो सोलोंथाइनि थाखायनो जा ओ जायो आरो होननानै जों बुंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआवबो सोलोंथया गोनांथार आरो बेखायनो जोङो साफ्रोमबो समाजनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानाया गाहाम मानो होनबा सोलोंथाइ लाब्लाबो गुबुनखौ नु ओ बुजायनो हागोन एबा फोरमायनो हागोन समाजनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन बेनिखायनो जोंनि जिउआव सोलोंथाइया गोनांथार आरो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला नाथाय बेफोरो ओ जाफुंगोना ओ जागौमोनना गोरलै नङामोन आरो सोलोंथाइ जौगानायनि थाखायसो जादों आरो बेफोर गासैबो बिथिं आनो जोंनि सोरगिदिं मिथिंगानि जौगानाय एबा ओ